नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दालाय
आं नोंथां जिरायनानै दंथयो र‌ नोंथां नोंथाङालाय
औ नोंथाङा फन हर कल खालामनायनि जाहोना मामोन नोंथां
नोंथाङा ओरैनो दङब्ला आंनो नोंथांजों मोनसे ट पिगनि सायाव सावरायनो होनना जो कल खालामनाय जादोंमोन
औ ओरैनो सम होनो हागोन दे नोंथां औ
अ बिदिब्ला नोंथांजों बिदिनो जोंहा ओरै बर' हिसाबै बैसागो बा मागो बेनि सोमोन्दै रायज्लायनो होननानै
औ-औ
होनबा नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना बैसागो मागो फोरबोनि सोमोन्दै आङो
ओ अब्ला आङो बैसागोनि बागै जा मिथिगौ बेखौ एसे फोरमायलांसै
औ-औ
ओ बैसागो होनोब्लाथाय बे बैसागोआ बर'फोरनि मोनसे गेदेर रंजालि फोरबो होननानै बुंजायो आरो
औ
बेखौ बर'फोरा स्नि सानहालागै खुंनाय जायो जेरै ओ गिबियावनो बे बैसागो फोरबोखौ फालिनायनि सिगां ओ सैथ्र' दाननि जोबथा खालारनिफ्रायनो बे बैसागो फोरबोआ नांबोनाय जायो आरो
औ औ
ट्र'दानि जोबथा खालार खालि ओ मोसौ बैसागोखौ फालिबोनाय जायो आरो मोसौनि बैसागो ओ बिदिनो ओ मोसौ बैसागोखौ फालिनो थाखाय ओ फुङावनो उथिनानै ओ लाव फान्थाव दिग्लिलिथि बिलाइ बायदिसिनाफोरखौ हानानै माला सुयो आरो आरो माला सुनानै आरो खिरखा बा ओ बहाबा खावसे दोनो दोननानै ओ आरो बिदिनो इसुंनि साराय खानथानि हांगारफोरखौ हल'यो हनानै ओ जानाय थावफोरजों लगायनानै गोसोम कालार खालामनानै बेखौ थालिरनि बिखं बा माबाजों ओ बेखौ हाना ला नानै मोनथाम हाना लानानै खाजबो बेखौ खाज'बनानै ओ मोसौनाव गोसोम गोसोम दाग होनाय जायो आरो
अ
बिदि दाग होनानै ओ मोसौखौ दैमा फारसे थुखैनो लांनानै गोदो गोदाय दैमायावसो थुखैयोमोन नालाय दाथ' बहा दैमा दं नो ओ न'फोर न'आवनो थुखैनानै
ओ मोसौखौ दुब्लि फारसे उदाङै हगारनानै फैनाय जायो आरो बिदिनो हगारनानै बे ओ लाव फान्थाव बायदिसिना हानायखौ हानायजों सारनानै बिदिनो गो दोनि लावखारफोरा ओ एसे सल' रोजाबै रोजाबै सारनानै फैनाय जायोमोन आरो जेरै
अ
ओ लाव जा फानथाव जा बेफोरबायदि
औ
बोसोरे बोसोरे एरबाय था बिमा गायदे बायदि दाजा बेफोरबायदि सल' रोजाबै रोजाबै सारनानै हगारनानै फैनाय जायोमोन आरो
औ औ
आरो बिदि ओ हगारना फैखांनानै ओम न'फारसे फैफिननो फैनानै ओ बारि बागान गय बागानफोरावबो सारना होफैनाय जायोमोन आरो बे लाव फानथाव हानाय ओ फोरखौ बिदिनो आरो बे मालाफोरखौबो गय बारि ओ मा गयबारि ओ ओरैनो न' बायदिसिना बाख्रि गलि बेफोराव थेबनानै दोनफैनाय जायोमोन आरो
ओम
बे मालाखौ ओम बेनि फ्राय ओ मोनाबिलि समाव मोसौखौ होना लाबखांनानै ओ मोसौखौ ओ दिरुं गोदान बा रसा गोदानजों बाउनानै खाना दोननाय जायोमोन आरो बे सानखालि ओ बेनिफ्राय ओ बैसागोनि से खालार खालि ओ मानसि बैसागो होननानै बुंनाय जायो
उम
बैसागनि से खालारखालि बयबो जोंनि बर' सुबुंफोरा बेखौ ओ बै सानखालि इसोरखौ फुजिग्रोयो फुङावनो ओ बिदिनो सोरबा ओ बाथौनि बेरा गोदान गोदान दुमनानै सिजौ गोदान गोदान गायो बेबायदिनो गायनानै इसोरखौ फुजिग्रोयो इसोरखौ फुजिग्रोनानै ओ फुजिखांनानै ओ बिदिनो सुबुंफोराबो ओ उन्दैफोरा गेदेरखौ खुलुमो बोर बियो आरो
उम
गेदेरफोराबो उन्दैफोरनो ओ बोर सास्रियो बेफोरबायदि नेमखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो सेंग्रा सिख्लाफोराबो मोजां मोनलायनाय ओ अनजालु बा अनजालिफोरनो बिदिनो आर'नाइ गामसा हरलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बै सानखालि बेनिफ्राय नैथि बैसागोनि नैथि खालारनिफ्राय ओ जोंनि बर' सुबुंफोरा ओस' हिन्जावफोरा हिन्जाव माहारिफोरा गावसोरनि ओ गाननाय जोमनाय बा आर'नाइ गस्ला आर'नाइ दख'ना बेफोरबायदि गोमो गोमो गाबनि ड्रेस गाननानै बर'फोराबो माबा ओ सेंग्राफोराबो हौवासाफोराबो बिदिनो आर'नाइ गस्ला बायदिसिना आर'नाइ लानानै गामसा गाननानै बिदिनो
ओ ज' ज' मोसानो ओंखारलाङो आरो बिदिनो
उम
बर'नि दामनाय देनाय खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरखौ ओ बेफोर आगजुखौ लानानै मोसानो ज' ज' ओंखारलाङोमोन आरो बिदिनो ओ
बोराय बुरैफोरा एक्सट्रा ओ हानजा ओ सेंग्रा सिख्लाफोरा एक्सट्रा हानजा बेबायदि लोगो नांनानै ओ गामि गामि मोसानो बा मागिनो ओंखारलाङोमोन आरो ओ बेबायदि मागिनायखौ स्नि सानहालागै खुङोमोन आरो बिदिनो ओ मा गिनानैबा ओ सोरबा सोरबा रां हरो ओ माइ रं हरो बिदिनो मागिनानै मोननाय रां आरो माइरंफोरखौ जमा खालामनानै ओ बैसागो बिदाय होनाय महरै ओ ला ओ बैसागोनि जोबथा ए जोबनानै जोबखांनानै बेफोरखौ एसे ओ फैसाफोरखौ बुथुमनानै एसे खाना जानाय र खम जायो आरो बिदिनो खाना जायो आरो आग्लायनाय फैसाफोरखौ जमायाव दोनो बेफोरबायदि ओ फालिनाय फोरबो औ नुनो मोनो आरो। बर'फोरनियाव।
ओ आरो नोंथाङा ओ मा मा मिथिबावगौ बैसागो फोरबोनि बागै ओ एसे फोरमायना हालाय नोंथां।
अ बैसागु फोरमाननि सोमोन्दैथ' नोंथाङानो बुंलां खाबाय जेरै बैसागोआ जाहैबाय जोंहा बर'फोरनि मोनसे जोबोद गिदिर मोनसे रंजालि बैसागु। बेखौ जोंहा बेखौ जोंहा मा होनो सैत्र सैथ्र दाननि लास्ट जोबनाय जोबनाय सानखालि जोंहा बेखौ मोसौ बैसागो हिसाबै जोङो फालिनाय जायो।
औ।
बे मोसौ बैसागोआवहाय जोंहा मोसौनि बैसाग होनालाय जोंङो मोसौफोरखौ माने मा होनो मोसौनो गानहोनो थाखाय जोंङो माखासे माला बान्नाय जायो बे माालायावहाय जोंहा फान्थाव लायो फान्थाव लाव बिदिनो ओमफाय हालदै थाइखा बेफोरखौ जोंहा ओरै गल गल सिखाजों हानाय जायो आरो ना जोंङो माला बानायनायनि थाखाय। बेखौ जोङो गिबियावनो टेवोल औवा गोरलैखौ दाननानै जोंङो औवा
थेवोल जिरन्नानै जोङो बेखौ
औ
थुनाय जायो आरोना बेखौ थुनानै जोङो ओमफाय आरो जोंहा मोसौ नावहाय जोङो गोसोम गोसोम दागो फाननो थाखाय साराय बा देबसिनि जोंहा ओरै थानिखौ सिखाजों ओरै हख'नानै
औ
थालेर गांखङाव लानानै जोंहा बेखौ थावजों लागायनानै
उम
मोसानाव फुननो थाखाय लानाय जायो आरो। बिनिफ्राय जोंहा मालाखौ जोंङो मोसौनो गानहोनानै बिनिफ्राय बे गोसोम लानाय बे दा माबा बे हांगारखौ जोंङो मोसौनावहाय बिखुङाव बा खाफालाव फुननानै होजोबो आरो ना।
औ
बेखौ फुनखांनानै बिनिफ्राय गोदोनि दिनावथ' जोंहा दैमाफ्रावसो लांनानै थुखैहैयोमोन मोसौफोरखौ दानि दिनाव जोंना बेबायदि गोदोनि बायदि दैमायाव लांलायला जोंङो न' न'आवनो न'निफ्राय दै लानानै बा फुख्रिनिफ्राय दै लानानै बिदिनो थुखैनाय जायो आरो ना। थुखैनानै ओमफाय होलांसि सिगोन जेरै जोंहा बे हांलां नायाव आवहाय जोंहा मोसौखौ बिदिनो होलांनो थाखाय लावथि हिसाबै जोङो
औ
बाब्रिखब बिदिनो रायदों बिलाइ बेफोरबायदिखौ जोङो लानाय जायो आरोना। लानानै जोङो बिदिनो होयै होयै लांनानै जोङो दुब्लि फारसे
औ
जोङो मोसौखौ खाहैनाय जायो बा हगारनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा बे मोसौ बैसागुआ थांबाय ओमफाय नेक्स्ट दिनावहाय जोंहा बैसाग दाननि से थारिखआवहाय
उम
जोंङो फुंङावनो सिखारनानै जों दुगैयो। दुगैस्रां लोबस्रां जोंङो गेदेरफोरखौ जोंङो खुलुमो बा उन्दैफ्रा जोंखौ खुलुमबा जोंङो उन्दैफोरनो बोर होयो बेफोरबायदि आरोना माने खुलुमलायनाय दिन आरोना गेदेरा उन्दैखौ खुलुमबाय उन्दैया गेदेरखौ खुलमबाय बिदि आरो बेवहाय जोंहा मा होनो जोंनि बर' हिसाबै जोंहा आर'नाइ होलायनाय दिन जाहैबाय आरो।
औ औ
उम बर' हिसाबै आर'नाइ होलायबाय ओमफ्राय जोंहा उननि सानावहाय नेक्स्ट दिनावहाय जोङो जोंहाथ' बर' हिसाबै जोंङो इदिनो गामि गामि गामि इदिनो जोंहा मोसालायो नालाय जोंङो फुंङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां जोङो जोङा हौवाफ्रा बा सेंग्राफ्रा जोङो गामसा बिदिनो आर'नाइ गस्ला बा बिदिनो गोदोनायाव आर'नाइ लानानै जोङो देलायो बिनिफ्राय सिख्लाफोरा दखना बिदन जोमग्रा बिदिनो गोजा गोजा जोमग्रा लानानै
उम उम
देलायनाय जायो आरोना। बेनिफ्राय जोंहा मोसानो थाखाय गामि गामि ज' ज' ओंखारलाङो।
उम
बे मोसानायावबो जोंहा जोंना जोंहा गामि लायै गामि जोंहा जोंनि गामियावहाय ना जोंहा मोसाग्रा हान्जाया जोंहा मोनथाम जायो। जेरै सेंग्रा सिख्लानि मोनसे बिदिनो ओमफाय गागि बा एसे बैसो जानायफोरनि मोनसे ओमफाय बोराय बुरैनि मोनसे बेबायदि जायो आरोना ओंखारनाया। ओमफाय बिदिनो न' न' हाबनानै जोङो
औ
बिदिनो बैसागुखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जायो आरोना मोसानानै। होनबाथ' दा जोंहा समाबो जाबाय नङा ओमबा?
औ नंगौ औ समाबो जाबायबा?
अ होमबा दोनथनाय जासि
दोन ओ दे दे लाखिलायनोसै नामा ओमबा नोंथां दे।
औ औ दे